औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथाङा बेस्थ'द' नामा?
बेस्थ' नङा ओरैनो दं जिरायनानै।
आङो नोंनाव ओ दैज्लां बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो।
अह सोंनो हागोन औ हागोन दे सों।
ओ नों दाथ' दैज्लां बोथोर ना। नोंसोरनि जायगायाव मा आबाद मावो दैज्लां बोथोर समाव?
अह जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' माने दा दैज्लां बोथोराव माने ओ जोंनाथ' जायगाया माने बोरि ओनसोल नालाय माने बाट दा दैज्लां बोथोरबाबो माने माइ गायनो हाया माने दैनि प्रब्लेम जायो जोंनिखिजाय।
अ
ओ बेखायनो जोंनिखै बांसिनानो मा होनो गोरान आबाद जेरै ओ दा दैज्लां बोथोराव मोननाय मा होनो खांखिलर, जिंखा, पथल, जोगोनार, लेस्रि नै बेेफोरखौसो मावनाय जायो।
औ।
माने दैफ्राबो गैया नालाय बेखायनो माइ माइखौ गायनो हाया आरो जोंनिखिजाय।
अ
दा नोंथांमोननिखैलाय मा मावो?
जोंनिथिंथ' ओरैनो दा दै जायगा नालाय माइ आबाद मावो बांसिन। नानो।
अह दा माइफोरखौलाय माबोरै मावनाय जायो आंथ' बारा मिथिया खो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
दे।
गिबियावनो जोङो माइखौ सोमनानै लाग्रोयो। साननै सान बा सान थामनि थाखाय
औ
आरो बेनि उनाव जोङो सोमनानै लाबोनानै लाबोनानै जोङो ओ माइखौ सरग' होनो थाखाय ओम फोरान फोराननो थाखाय ए से फेनलानानै दोनो।
अ
अ फेन खांनानै जेब्ला माइया गाजा बेरो
औ
अब्ला जोङो ओ दुब्लिबारियाव माह हाखौ मोनहोनानै टेक्टरजों एबा हा माबा मोसौजों हालेवनानै
औ
मोनहोयो। मोनहो मोनहोनानै जोङो बेहाय बे माइ सोमनानै दोननाय गाजा बेरनाया बेखौ सारनानै होयो। आरो बि-बिनि उनाव सारनानै होखांनायनि उनाव ओ नैजिबा थामजि साननि उनाव जोङो ओ बे खोथिया होनो बेखौ खोथियाखौ फुयो।
औ।
खोथियाखौ फुनानै जोङो ओ मा जि हा दङ हाखौ मोनहोनानै हालेवनानै मोनहोनानै जोङो बेहाय गायनाय जायो आरो
अ
दा दा ओ मा होनो बैदि हाल जांख्रा दि होनो नैबे हाल जांख्राखौ नोंसिनिजों माबायदि खालामनाय जायो?
अ बे हाल जांख्राखौथ' जेब्ला माइया गायनानै जोबखाङो जोबो जोब नानै एसे जोब जोब बिनो एसेल'सै बेखौनो जोंङो बे माइ बेखौ गायनो गायखांनो गायखांनो लागाबा जोंङो
मा होनदोंमोन
ओं गायै गायै गायनानै एसेल'सै आद्रा थानाय माइ माइ गायनो थाखाय आद्रा थानाय हाखौ
औ
ओ बेखौ सावरिबा हा माबा मानसिफोर लिंनानैबा न'नि गोजा बेखौ ज गायो। आरो ओ नांगोल गोदोनियाथ' नांगोल दंमोन ना दा दाथ' ट्रेक्टर
औ
ओ नांगोलखौ न'आव लाबोनाय आरो सोरबा सोरबा गोदोनिया थ' हाब्रु फुनलायलायनाय मानाय दंमोन।
अ ज' ज' ओ बेनि न खर बिनि न'खर ओ बिबायदि नांगोल जांख्रा जालायोमोन खोमाना। गोदोनि समाव दानियाथ' आंसिन बिदिखौ नुलानो खोमा ना
दानिया बेयो खम जालांबाय।
माने समजों लोगोसे गासिबो सोलायबो सोलायबोयो नालाय। बे बि-बिनिखायनो बेफोरखौ बारा खो ओ नुला आरो खोनाला।
औ
दा ओ नोंसिनि ओनसोलफ्रावलाय मा माइ फोरखौ बांसिन गायनाय जायो।
जोंनियावथ' ओरैनो रन्जित आरो सोरबा सोरबा सर्न मासुरि होनो। आरो फरिमल होनो बांसिनानो रन्जितखौ गायनाय खोनायो आरो जोंनिजा
अ
जोसा माइब्राफोरखौ खम सै आरो खमा बिदिनो सोरबा सो सोरबा दब्लायनै सोरबा सोरबा दब्लायथाम बेफोरबायदि गायो आरो
ओ मा होनो माइफोरा माइफोरखौथ' जेनेबा गायोबा लाब जायो खोमा ना?
माइखौथ' ओरैनो लाब जायो होननानै बुंदों। जोंथ' बारा मिथिला।
मा जोंनाथ' मा होनो ओ माइफोरबो गायजाया नालाय। ओ बेखायनो बांसिनानो बेबायदि मैगं थाइगंसो गायनाय जायो आरो जोंनिखिजाय।
अ
जोंनाबो माने बेफोरबायदि गायोब्लाबो माने मैगं थाइगंआवबाबो माने ओ मोजां मावोब्ला माने फैसाफोरखौ खामायनो हायो आरो औ बिदिनो बुरजा बुरजा ओ गायगोन एसेनो माने लाब फैयो आरो आरो बिदिनो अब अखा एसेनो नैबे जेरै ओ दला ओनसोलफोराव मैगं थाइगंफ्रा थैयोना?
बेनिखायनो जोंना नैबे बोरि ओनसोलफोरना ओ बेबायदि दै लोमला नालाय जोंना बोरि नालाय।
उम
माने दामाव फानदों मोनो आरो
अ ओरैनो मैगं थाइगंफोरावदि एम्फौ जायो होननानै बुङो ना बियो नोंसोरनि नोंसोरनिथिं माबायदि?
मेहु मेगआथ थ' ओं जायो एम्फौ जानाया थेवब्लाबो जेनेखि माने जोंनाथ' माने फाननायनि थाखायसो खालामो नालाय बांसिनानो बेखायनो जोंना माखासे एम्फौनि मुलिफोर होनाय जायो आरो।
अ
माने बांसिनानो बे फाननाय फैसानि थाखायसो खालामो नालाय।
औ
ए
आरो जि मैगं गायो होनदों नों बियो बेसेबां माससिम थायो?
जोंनाथ' गायनाया ओ मास मोनब्रैहालागै थायो अबा अबा खांखलरफ्राथ' आरो जिंफा जिंखाफ्राबो थायो बिदिनो।
उम
मोजाङानो आरो मावनो रोङोबालाय बांसिनानो जिंखाफोरखौ मावनाय नुयो आरो आं। जोंनिखैजाय
बे आबादखौ मास मोनब्रै मावनायाव बेसेबांसो रां खर'सा जायो आरो ओ बेसेबांसे रां आरजिनो हायो?
थांनायाथ' एथबां आङो थांनाय मोनाखै माने बिदिनो ओ ओ माने खेबसेनो थाङा नालाय बारा थांनायफोरखौ आन्दास मोनलायनाङा बिदिनो सबथायावफोर बिदिनो हासार बेफोरबायदि होनाय जायो नालाय एथबां हिसाबखौ मोनङो ओमफ्राय बिदिनो फैयो फैनाया। माने जेसेनो बुरजा बुरजा फानहैनो हागोन एसेनो बुरजा बुरजा मोनो आरो। नों दा नों नोंसि नोंसिनि ओनसोलफोरावलाय बेफोरबायदि मैगंखौलाय मावबावगोन ना मावबावा?
खायफा खायफा मानसिफ्रा मावो ओमफ्राय ओ बे मुलि होला नालाय थाब थाबैनो गाज्रि जानानै
अ माने जानायनि थाखाय मावोखोमा ना?
औ जानायनि थाखाय एसे एसे मावो।
ओ जानायनि था थाखाय मुलि होयै मैगंफ्रानो मोजां माने न'फ्राव ओरैनो इसे एसे गायनानै लानायफ्रानो मोजां आरोखि माने बे बाजारफ्राव मुलि होनायफोरखौ बायस्लायस्लाय
औ आरो जोंनियाव दै जायगा ना। दै दै थानायनि थाखाय थैयो फिफां माबाफ्रा फिफांफ्रा।
माने नोंसिना दल हा खोमा जायगाया दलहा अ मैगंफ्रा बारा जानो नागिरखाया ना।
औ
दा माइफोरखौ नोंसिनि ओनसोलफोराव गाय गायबायानो नामा?
औ सोराबा सोराबा गाय हांबाय। आरो सोरहाबा सोरहाबा गायथ'वाखै।
माइखौथ' आसल'थे मास मोनबोसे फोजों मोनो?
मास मोनबोसे माने ओरैनोथ' मोननाया? मास मोनथाम बा मास मोनब्रै मास मोनब्रै बांसिना।
अ मास मोनब्रै। ओ दाथ' आं नोंथांनियाव माइनि सोमोन्दै एसे एसे मिथिनो मोनबाय। ओ दा नै समाबो जाबाय दोनथ'नोसै।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे।